हेल'
अ खोनादों नोंथां?
हेल' खोनादोना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा खोनादों ना?
औ दे उम आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय जानाय लोंनाय आरो फिथाइ सामथाइनि बागै सावरायनो सानदोंमोन नोथांजों एसे नोंथाङा सम दोंबा सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां सावरायजागोन। ख्नादोना नोंथां?
अ
ओ दा बिदिब्लानो ओ
दे
ओ दे बुंनाय
ओम जेरै- बर'नि हारिनि ओंख्रि जेरै- अनला दाउ सबायजों दाउ बेफोरखौ नार- जिजों अमा बेफोरखौ नोंथाङा एसे इंला खिन्थाना हो-हानो हागोन नामा?
अ ओ दा जोङो ओ नोंथाङा संनायखौ बुंदोंब्ला ओ
ओ जोङो दा ओ अनलाजों दाउखौ संनो थाखाय जोंहा औवा मेवायबो संफा जायो जोङो दा आं नोंथांनो औवा मेवाइजों अनला- जों दाउजों संनायखौ माबोरैहाय सङो नोंथांनो फोरमायनोसै ओ दा जोङो अनला संनो गोनांबाथ' जोंनो अन गुन्दै नांगौना नोंथां? बे अन गुन्दैखौ जोङो माइरंनिफ्राय ओ मोननाय जायो आरो जोङो माइरंखौ ओ सोमना दोनना सोमनानै दोनो दसे सम दसे सम सोमना दोननानै जों बेखौ सुखांनानै मोजाङै दै गसर होनोनाय जायो आरो। अब्लासो जोंना अन गुन्दैया थाबनो मोजाङै गेब्लेयो नालाय बेनि थाखायनो ओ बेनि उनाव जोङो ओ अन गुन्दैखौ ग्रिन्दार बा थबसि बा जोङो उलारफोराव देनाय जायो आरोना आथिखालावथ' गोबां मिसिंफोर ओंखारदों बिदिनो जों दा ग्रेन्डाराव बेखौ देनानै लाग्रोनाय जाबाय बा जों थबसिफोराव देनानै लाबाय। बेनि उनावहाय जोंहा औवा मेवाइ नांगौनाा जोंनो बे औवा मेवाइखौबो जोङो औवानि ओमफ्राय जोङो औवानि मेवाइनि गोरलैखौ जेनेबा औवानि गोरलैखौ जोङो मेवाइ होननानै बुंनाय जायो। बेखौ जोङो दाननानै लाबोबाय बेनि उनाव जों बेनि बिगुरफोरखौ बिदि बाख्लाफोरखौ जोङो गारनानै मोजाङै लेमनानै जोङो फथा सिथा फिसा फिसा हानाय जायो आरो बेनि उनाव बेखौ मोजाङै सुनानै जोङो दाउ बेदर बे दाउ बेदरखौबो जोङो न'निनो ओ लकेल दाउफोरखौ जोङो बा हाथाइनि थाखाय जोङो बायनानै लाबोनाय जायो। बिदिनो लकेल दाउखौ मोजाङै एवफ्रामग्रोना लाबाय हालदै, संख्रि होनानै मोजाङै सुख्रांग्रोना लानानै जोङो बेखौ ओ खांनानै दोनथ'यो आरो बेनि उनाव जोङो ओ जि औवा मेवाइ बेखौबो जोङो खारै होनानै मोजाङैहाय एवनानै लाग्रोयो आरो खालामग्रोनानै बिनि उनाव जोङो दै होनाय जायो आरोना नोंथां। बिदिनो दै होनानै जोङो दसे सम ग्लब-ग्लब गोदौ होनाय जायो बेनि उनाव जोङो बेनि ओ जि नांगौ बादि मस्ला जेरै-हायजें, सामब्राम, गुफुर बानलौ, जिरा बेफोरखौ जोङो ओ होग्रोनानै लाग्रोबाय आरो बेनि उनाव जोङो ओ जोंनि जि दा एवफ्रामना लानाय दाउ बेदर जोङो बेखौबो बेयाव गार सननानै होनाय जाबाय आरो बेनि उनाव जोंहा दसे सम गोदौ होनानै ओ जोंनि अन गुन्दै बेखौबो जोङो मोजाङै फ्रि फ्रि ओ सारनानै जेनेबा फ्रि फ्रि होनाय जाबाय आरो होबाय आरो जोंना गथायै ज' खनसेनो ज' होखाबाथ' जोंना अनला खारैया जेनेबा गथा जायो नालाय बेनि थाखायनो जोङो ओ फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो आरोना नोंथां। बिदिनो जोंहा दसे सम गोदौहोनानै गावनि नांगौ बादि गथाखौ जोङो लाखिनानैहाय ओ संख्रि बा ओ खारैखौ साखिनानै जोङो बेखौ जानो हानाय जायो आरोना नोंथां। बेबादिहाय अनला खारैखौ संनाय जायो आरो।
ओ दा नोंथाङाबो ओ जेन'बा ओ सबाइफोरखौ बा सबाइजों साम' बा सबाइजों दाउखौ माबोरै हाय सङो नोंथाङा मिथिगौबा एसे फोरमायना होदो नोंथां।
ओम आं संनायखौथ' मिथिया नोंथां खिन्थु जानानै मोजां मोनो आरो औवा सबायाइजों दाउ आरो अनलाजों दाउ बेफोरखौ जानानै मोजां मोनो आरो जिहेथु जों बर', बर'नि हारिनि ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो आरो। दाथ' दै-दैज्लां बोथोर नङा होमबा? दैज्लां बोथोर नि बे फिथाइ-सामथाइ जेरै-थाइजौ, खान्थाल, लिसु बेफोरखौबो जानानै मोजां मोनो आरो नोंथांमोननि आवबो बेफोरबायदि बागान एबा माबा न'फोराव थाइजौ, खान्थाल बेफोरबायदि दं नामा?
औ नोंथां ओ जोंनाथ' ओरै थाइजौ, खान्थालनि बागान गैया नाथाय जोंहा न'आवनो जि फांसे-फांनै दं बेफोरखौनो जोङो जानाय जायो आरो बिदिनो न'आव गैयाब्लाबो जोंहा न' खाथि बा गामि ओनसोल नालाय जोंहा गोबां बिदिनो गामि न'खर-न'खर फांसे फांनैया बिदि थायो बेावनो जोङो जाहैनाय जायो आरोना। जों दा ओ थाइजौ, खान्थाल होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा बे थाइजौखौ ओ जेनेबा जोङो खाजि हानानैल' जाजाया जोंहा बेखौ आसारबो खालामनो हायो आरोना ओ बे ओ खान्थालखौबो जोङो ओ खान्थाल खखायखौल' जाजाया जोङो जेरैहाय खान्थाल गोरलैखौहाय जोङो ओ फाजा एवनानै जाजायो आरो आलुफोरजोंबाबो बेदरफोरजोंबाबो ओरैनो गोजाबाबो जोङो फाजा एवनानै जानो हायो आरो आरो जोंहा बेजों लोगोसेनो खान्थाल खखायनि जेनेबा सिङाव थानाय बेगरखौबो जोङो बाथोन देनानै बा जोङो ओंख्रि बा नाफोरजों ओंख्रि संनानै जोङो जानो हायो आरोना नोंथां बिदिनो जोंहा गोबां फिथाइ-सामथायाइफोर दं जेरै लिसु दं ओ थालिर फिथाइबो दं जों थालिर फिथावबो गोबां भिटामिन थायो आरोना बेखौ जोङो जानांगौ ओ
बेनि उनाव जोंहा थाइजौ खान्थालाथ' थाखाबाय बिदिनो जाम थायो लिसु थायो लिथुफु थायो आरो बिदिनो आफेल आंगुर बेफोरखौथ' बेफोरथ' जोंनि जेनेबा गामि ओनसोलाव गायनाय जाया नालाय बेखौ गुबुन गुबुन जायगानि सो जोङो जेनेबा बाजारफोरनिफ्राय जोङो बायनानै लाबोनानै जोङो जानाय जायो आरोना आरो जोंहा बेखिनि सेमफ्रेंबो दं सेमफ्रेंआवबो गोबां भिटामिन थायो बेफोरखौबो जोङो जानांगौ आरोना बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव जेन'बा नोंथाङा मा मा फिथाइखौ जानानै बांसिन साबन साबसिन मोजांसिन मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नोंथां
औ आंनि मोजां साबसिन मोजांसिन मोननाय फिथाइानो जाहैबाय थाइजौ आरो लिसु बि बिसोर मोननैखौ जानानै आं जोबोर मोजां मोनो आरो जोंनि ओनोल लाव बेफोरबायदिनि बिफां लाइफां फिथाइ सामथायाइनि बागानथ' गैया नाथाय न'फोरावनो एसे फांसे फांनै थानाय बेफोरखौनो जायो आरो ज' ज' लोगो नांनानै खाजि हानानै जमा जमा जायो आरो
औ
खान्थाल आरो गुबुन गुबुन फिथाइफोरबो थाबावो जेरै सेमब्रिमाबो सेमफ्रोमाबो मोननै रोखोमनि थायो आरो मोनसेया समफ्राम गोजा आरो समफ्राम गोथां बेफोरखौ खौबो जानानै मोजां मोनो नाथाय बयनिख्रुइ सा साबसिन मोजां मोननाय होनब्ला थाइजौ आरो लिसु बेसोर मोननैखौ जानो मोजां मोनो आरो नोंथाङा मा फिथाइखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो
औ नोंथां नोंथाङा दानि बुंलांनाय बायदि आंबो थाइजौखौनो जानानै जोबोद मोजां मोनो आरो मानो होनना बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां सान्दुं गोसा दुंब्ला जोङो गोखैफोर मायबा बुस्थु जोङो जानो लुुबैयोना जोंहा थाइजौनि बोथोराव जोङो आङो थाइजौखौनो अ साबसिन मोजां मोनो आरो जेरै जोंहा खाजि हानानैबो जाजायो रूखिनानै बिदिबो जाजायो आरोना आरो जोङो बेखौ आसार खालामनानै ओरैनो ओंखामफोरदों बा बिदिनो माइबाफोर जाबा बिदि जोङो जानो हायो आरो ना आसारखौ बोरै बानायो नोंथाङा एसे मिथिगौ नामा नोंथां
आसारखौ माबोरै बानायो बेखौथ' बारा मोजाङै मिथिया खिन्थु एसे, एंला मिथियो बे बेफोरखौ खोन्थानो सानबाय आङो जिहेतु थाइजौआ गोरलै जानांगोन गोरलै टाइमावसो बेखौ बानायनो हायो आरो थाइजौआ गोरलै टाइमाव बेखौ हानानै फोराननानै एसे फोरानस्रिनानै बेखौ थावजों गलायनानै थेमाफोराव सोना दोननानै साननैसो गोबाव स सान्दुङाव होना दोननानै बिनि उनावसो जाजायो। आरो आं बारा मिथिया नोंथाङा एसे मिथियोबा खोनथानानै होनो हागोन नामा?
दा बिदि बुंलां बुंलांदों बिदिनो जोंहा थाइजै गोमोनखौहाय आ मोजांआव सिथा सिथा हाना बेखौ जों रुनायजायो बिनि उनाव जोङो बेनि मस्लाफोरखौ बा बानलु गोरानफोरखौबो जोङो एवफ्रामना लानानै जोङो खायफा खायफा गथायैनो होयो खायफा बिदिनो देनानै होनाय जायो आरो ना बिदि जेनेबा दसे सम फोराननानै जों बेखौ भयामाव सोनानै दोनो भयामाव सोनानै जोंहा जानाय थाव बेखौबो जोङो बज बुजायैनो होयो आरो बेनि उनाव जोङो बिनि जि मस्लाफोर आसारनि मस्लाफोर जों बेखौबो सोफानानै जोङो सान्दुंङआव गोबाव सम फोराननानै दोननांगौ आरो अब्ला जोंनि आसारा मोजां जानो मोजां जायो। आरोना नोंथां आंबो बानायफेराखै नाथाय आङो बिदि नुदों आरो मानसिफोरखौ। खौ बानायनाय बेनिखायनो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायना होबाय आरोना नोंथां आरो जोंहा बेजों लोगोसेनो गोबां ओंख्रिफोरनि मा दउ जोंहा गोबां ओंख्रिफोर दङ जेरै जोङो आथिखालाव दाथ' दैज्लां बोथोराव जोंना थास' बिबारनि दिन नङा होनबा थास' बिबार दा ओंखारहांबाय बिदिनो जोङो थास' बिबारखौ गोबां बेदरफोरजों जाजायो जेरैहाय बेदरजोंल' नङा जोङो नाफोरजोंबो जाजायो आरो ना जेरैहाय जोङो ना सें मैथा ना फिथि्रिखि ना ना गोलाव बेफोरबायदि बायदि बायदि नाफोरजोंबो जोङो जानो हायो बे आरो आरो जोंहा बेदरनि बेदर मा माजों बेदरजों जानो हायो होनना बुङोब्ला जोङो ब्रयलार दाउ दाउ बेदर आरो अमा बेदर जोङो अमा बेदरजों साबसिन मोजां मोनो आरो ना थास' बिबारखौ जानो हाय नों बिथाङा जेन'बा दा थास'नि जि मा माखौ जाजायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
म जायो' गासि बे जायोआनो होननानै बुंजायो जेरै थास'नि बिखं ओमफ्राय थास' बिथ्रि थास'नि आथिं आरो थास'नि बिबार थास'नि बेदर गासिखौबो जायो होननानै बुंजायो आरो बेफोरखौबो नाजोंबो बेदरजोंबो जाजायो दाउ बेदर बेफोरजोंबो ज संनानै जाजायो जेरै थास'नि आथिंखौबो हयदार बेदरजों संनानै जाजायो ओमफ्राय
औ
थास'नि बेदरखौबो ब्रयलार दाउ एबा दाउ बेदर बेफोरजोंबो संनानै जाजायो आरो ओमफ्राय बेफोर बेफोर ओंख्रि आरो दैज्लां बोथोरावथ' मैथा मैथाबो थायो नङा होमबा मैथाखौबो जानो मोजां मोनो आरो जिहेतु दा दै्लां दै्लां बोथोर बोथोर गरम बोथोर नालाय मै फिथाखौबो नाजों नाजों ना फिसाजों ना गदोरजों जेजोंबो जाजायो आरो बेफोरखौबो जानानै मोजां मोनो नोंथाङा आरोबाव मा ओंख्रि मोजां मोनो बेखौ खोन्थानो हागोन नामा
जनाााथ दा ओरैनो सानफ्रामोमबो नर्मेल ओंख्रि जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो दालिखौ दालिखौ बांसिन जानाय जायो आरो ना दालि आलु बेफोरबायदि औ जोङो दा आं दा माखौ साबसिन मोजां होननानै बुङोब्ला अलाजों दउ' थाखाबाय आरो आङो सबायजों साम'खौ जोबोद गोथाव गोथाव मोनो आरो ना बिदिनो आरो बेदरनि मादाव आङो अमा बेदर बे बेखौ साबसिन मोजां मोनो आरो ना मानो होनना बुंनो थाङोब्ला अमा बेदराथ' जोंनि बर'निनोमोन सिसिनाय जानाय बेर बेदर नङा होनबा नोथां? जोंहा ओ जि जि खरमआनो जा हाबा खास जोंहा मायबाफोर ओ जेन'बा कर्मफोर खुंनायानो जा जोंहा अमा बेदरखौ नांथारगौ आरो ना बर'फोरनो। ओ बेजों बेजों लोगोसेनो जोंहा गोबां थावबो जायो नालाय बेनिखायनो आं अमा बेदरखौ साबसिन मोजां मोनो आरोना।
दे होमब्ला नोंथां जोंना समाबो जालांबाय नालाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा।
औ थ दोन